हेल' नोंथां
औ खोनाबाय
औ गोजोन बेलासिनि गाहामायनायखौ जासिथार जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ
दा जों रायलायनो सानदों दा मानि बागै बेफोरनि बागै आं नोंथांनि फिसाय एसे बुंनानै हरनि
औ
मानो होनबा जों दाथ' जोंहा बयबो मिथिखागौ नङा होमब्ला बिनि थाखाय जों दा गाननाय जोमनाय खौ लानानै दा जों एसे बेफोरनि बागै जों एसे सावरायनि। मानो होनब्ला जों बयबो गाननाय जोमनायखौ दा गानो थिग बे बेबायदिनो माबायदि दड्रेसखौ बा माबायदि गाव गावनि गाननाय जोमनाय ओमफ्राय लानानै जों माबायदि सानो गावखौनो गाव माबायदि साखोन-सिखोन एबा मा जों मोजां मोनो बेफोरनि बागै जों एसे सरायनानै लाग्रोनि बेफोरनि बागै जों दा एसे गुवारै फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां। दा नोंथाङा ओ माबायदि गान गाननो मोजां मोनो एबा माबायदि थानो मोजां मोनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
आङो गाननोथ जेरै गरम बोथोरावथ गरमबा माने आङो ओ गोदान गोदान गस्लाफोरखौ गाननो बायो मानो होन ओ गोदान गस्लाखौ गानबा बे मैला नांगोन गोलोमनानै मैला नांगोन बेनिखायनो आङो गोदान गस्लाखौ गाननो बायो बेनिफ्राय बिदिनो गोलोम बोथोरावहाय आङो बोराय बोराय गस्ला बा मैला नांखानाय बा गाज्रि गाज्रि माबा गस्लाफोरखौसो गाननाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा गोदान गोदानखौ मोजाङै थननानै मोजाङै न'आवनो साफायै सुनानै मोजाङै दोनो आरोखि
औ नोंथां ओमफाय ओरैनो नोंथाङा गस्लाखौ नोंथांखौ गस्लानि गस्लानि लानानै एबा लंफेन्नि लानानै नोंथाङा माबायदि टाइट गाननो मोजां मोनो ना ना ना जांग्लाब ना जेनेबा दाथ' लंफेन्ना गाननाय जोमनाय गोबां रोखोमनि ओंखारदों नङा होमबा बेनिखायनो जों दा गाननाया लंपेन्टना जाबाय मोनसे हिप हपनो अ गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन नाम लंफेन दं बेफोरनि बागै दा नोंथाङा जांलाब लंपेन्ट हिपप सिस्टारखौ मोजां मोनो ना टाइट फिटिंखौ मोजां मोनो बेफोरनि बागै बुंनानै हरदो नोंथाङा
औ औ आं बेखौ आं नोंथांनिसिम आं बुंनो सानदों एसे लं लंपेना एसे जांलाबद्रायबो नङा एसे मिडियामनि बांद्राय बांद्रा बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा दा जेरै वेर्स्थान दा जेरै गोदानजों गोदान मुगाजों गोजामद्रायबो नङा गोदानद्रायबो नङा बिदि मिडियाम साइज आं गाननानै मोजां मोनो ओमफ्राय गस्लाखौबो एसे गिदिरद्रायबो नङा फिसाद्रायबो नङा एसे मिडियाम गावनि गावनि मोदोमाव जानाय बायदि गावनि मोदोम जों गोरोबनाय बायदि बेफोरबायदि ग्रोब जानाय बायदि बिदिखौ आङो गाननानै मोजां मोनो बांद्राय गिदिर गिदिरखौ गानबाथाय एस से उसुबिदा मोनो नालाय। ओंखायनो आङो एसे फिसाखौसो गानो आरो। गावनि मोदोमजों जानायजों।
नोंथाङा दा बेफोरबायदि गस्ला एबा लंफेन गाननानै नों गावखौनो गाव माबायदि माबायदि सोलानानै लायो एबा माबायदि गावखौनो गाव माबायदि एसे फाट फ्रिट एबा गावखौनो गाव हेंसाम एबा माबायदि साननानै लायो नों गावखौनो गाव नोंथाङा?
आंथ' गावखौ आं हेन्दसाम आं गावखौ हेन्दसाम बायदि साना हेन्डसाम बायदि मोना ओमफ्राय आङो हब्लाबो माने आं एसे गावनि डिसिप्लिनखौ लाखिनो लुबैयो आरो बहुत थांबा माने इसे गाज्रिखौ माने गाज्रिखौ गान गानबाथाय ओ मानसिनि नोजोरावथ' ओ गाज्रि बुंजानो बायो नालाय इस से साखोन सिखोनखौ बो साखोन सिखोनखो नुहोनो लुुबैयो आरो। जेनेबा औ ओ जेरै जानला मानलाबो आंथ' दाना बैसो जायाखै नालाय जाबाय। बेखायनो जानला मानला उन्दैफोरनि बायदि बेफोरबायदि हुदाखौबो एसे लासैनो गारलांबाय बायदि। ओंखायनो आङो सोलायना एसे मिडियामनिखौ गानो आरो डीसिप्लिन। जेरैहाय जेेनटेल जेेनटेल बयस आरो जेन्टोलस जन्टेल बयस
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा ओ गस्लानि मादाव एबा लं फेननि मादाव मा बायदि कालारखौ एबा माबादि गस स्लाखौ सार गाननाया मोजां मोनो ना टिसार्ट गाननानै मोजां मोनो बिथाङा बेफोर बागै एसे सावरायनानै होदो बिसे गुवारै फोरमायना होदो नोंथाङा।
आङो गोसोम खालारखौ मोजां मोनो। गोसोम गोसोम गाब खौ मोजां मोनो ओमफ्राय लंपेन्टखौ गोसोम गाबखौ मोजां मोनो ओनफ्राय आङो गुफुर खौबो मोजां मोनो। गोसोमदो गुफुरखौ बांसिन सिन मोजां मोनो। ओनिफ्राय ओ
फान्थाव गाबनि ओमफ्राय गुफुर गोसोम बेखिनि गाबखौ आं मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो
औ नोंथाङा नेट नाङाखै नामा एसे जायगायाव एसे बरायबा हामगोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां आं आं नाजागासिनो दं।
औ आरो नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ बि गाननाय जोम बे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जों दा नोंथाङादि दा गाननाय जोमनाय जेनेबा दा गाव गावनि मोदोमजों समान एबा सुइसद्रायबो नङा एबा जांग्लाबद्रायबो नङा बेफोरनि बागैथ' दा जों गोबां रायलायबाय। बेफोर बागै जों दा ओ जुथानि मादै जों लानि बे जुथानि मादै जों गाननायाव जों नोंथाङा ओ बेफोरनि बागै माबायदि जुथा गानखो आरो बेसेबां दामिनि गानखो जुथा बेफोरनि बागै आरो गाननाय जोमनाय दाथ' जोंना मेसें दाथ' जोंना गोजांनाय गैया गरम बिनि मादाव जों दा गोजांनाय बोथोराव जों जेकेट गानगोन आरो गरम बोथोराव जों गस्ला गेन्दि एबा गस्ला सार्ट एबा टि सार्ट फोर गाननानै थागोन बेफोरनि बागै दा जों ओ नोंथाङा जुथानि मा दाव माबायदि जुथाखौ गाननो मोजां
औ औ औ आङो आङो जुथाखौथ' एसे आङो जुथाखौ औ एसेबो मोजां मोना आंनोथ' ओ दाइन नाम बारा जायो दाइन नाम्बार ओ गु नाम्बारा लागे जायो गु नाम्बारखौबो गानजायो दाइन नाम्बार बारा एसे टाइट जायो। आंनिफ्राय बिदि बिदिनो आङो ओ ब्रैजौ बाजौ द'जौ द'जौनि सायाव द'जौनि ओ गो ओ देरसिन बेसेन बेसेन गोसाखौ आं गाननाय जाया जाफेराखै आरो।
औ नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बे गाननाय जोमनायखौ जों गोबां गानबोबाय नङा होमबा गासिबो सुबुंआनो गान गानखायो। गाव गावनि मो मोदोमदों मिलायनाय एबा गाव गावनि सोरबा बायदिया हेपहपफोरखौ मोजां मोनगोन सोरबा बायदिया एसे ओ दा जेरैहाय जों दासो अदजेक गासिबो सुबुङाथ' एखे जाया जानायालाय अब'से थेवब्लाबो जों दा गाव गावनि मोदोमाव जाखिनि जायो गाव गाव गावबा गाव बे गोसो बायदि गाननो हायो थिग बेबायदि जे जों गाननाय जोमनायखौ लानानै जों दा गोबां सावरायलायबाय आरो नों नोंथाङा बे लंपेन्टआ लं पेन्ट लंपेन्आ ओरैनो नों थाना खै नाम्बारा हामो बेफोरनि बागैबो एसे बुंनानै होलायदो
आङो लंपेन्टखौ गोदोथ' आङो उन्दैयावहाय थाम थामजि गानोमोन ओमफ्राय दा दाना थामजिनै थामजिनै बेखिनिखौनो गानो आङो थामजि दिनै ओमफ्राय
नोंथाङा नोंथाङा ओमफ्राय दिनै बाजार एबा बहाबाफोर थांनो लंफायन् बायना लाबो गोदान एबा बे गोदान लाबोनाया लं ओमफ्रायाया माब्लाबा समाव नोंलक बायना लाबोनाय समाव गिदिर जाबाय आरो बे गिदिर जानायनि उनाव नोङो थाङा लांबाय दरिज लांनायनि उनाव सुइसफोरखौ बेसेबां लायो आरो दर्जिनाव लांनानै नोंथाङा मा सिस्टेमै गानो होननानै दर्जिनि सिगाङाव खोन्थाना लायो बेफोरनि बागैबो एसे बुंनानै होदो नोंथाङा
आंथ' बेखौ आं मोजाङै सुनायखौ मोजाङै नायस'नाा बेसेबां सेन्टिमिटारा बेसेबाङाव सुनानै जायखिजाया आं सुइस बानायनायखौ ओरैनो बेयाव लायो थ्रि फर सिक्स फाइभ फाइभ इन्सिसो लायो आरो फाइभ सिक्स इन्सि बा फाइभ इन्स ओरै लायो आरो आंनि सुइसखौ साइज दे आंनि आथिंखि फिसाया जाहैगोन फाइभ इन्स जि क्सि इनसि बेखिनि खौनो मोजां मोना आरो
औ नोंथां बाय ओरैनो नोंथाङा बे गाननायनि बागै जोमनायनि बागै नोंथाङा दि दा गोबां जोंथ' दा बोथोरबाय बोथोर लानानै जों मालाबा समाव जेकि गानबाय लंपेन्ट गानबाय थिग बिदिनो गस्ला गानबाय दा बेजों लोगोसे दा जों गाननाय जोमनाय बागा जों गोबां सावरायबाय आरो बेजों लोगोसे जों दा गाननाय जोमनायखौ लानानै नोंथाङा ओरैनो बे गाननाय जोमनायखौ थांनानै ओरैनो मा मा जायगा बेरायनो थांखो आरो बे गाननाय जोमनायखौ गाननानै माबायदि गाननायजों बिज जाबजों गावखौनो गाव ओरैनो गामिफोराव गाननानै माबायदि बेरायो
जोङो बिदिनो गामि गामिय गामियारि ओनसोलावबा जोङो गामसा गानो। आफ्राय बिदिनो गस गस्ला गस्ला फिसा गानो। बिदिनो गोलोम बोथोराव आं बावैसो बुंखांबाय जेरैहाय गोलोम बोथोर बोथोरावहाय आं एसे गाज्रि बा बांद्राय माबा गोदानद्रायखौ गाना ओमफ्राय बिदिनो गुबुनाव थांबाथाय एसे गोलोम बोथोरबाबो एसे डिसिप्लिनखौ लाखिनो थाखाय आङो एसे गोदानखौ गाननाय जायो आरो बाहेरावहाय थांबा
औ दा
आङो ओमफ्राय बिदिनो गामियावहाय गामसा गामसा। फिसाबो गानगोन म्लाबा हाफपेन्टबो गानगोन माब्लाबा गामियावसो सोरहानिबा हाबा बिबाबा एसे डिसिप्लिनखौ लाखियो एसे एसे गोदान हांखौ गानो आरो। ओमफ्राय बिदिनो ओरैनो। खामानिबो मावा मावा ओरैनो गामि गिदिंनो। गिदिंनो थाखाय एसे बोरायखौ गाननाय जायो। बेफोर आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथाङा सोंनो हागोन।
दा नोंथाङा दि जाखिनि फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायहरबाय आंनि गोसो गोरबो। ओमफ्राय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं बेखौनो आसा खालामोदि। इयुनावबो। मोजाङै माब्लाबा समाव सम मोजां लानानै रायल्लाय। बावगोनखौ आं आसा खालामो नोंथांनिसिम।
औ।
गोजोनथाव बिदिब्ला ल
औ गोजोनबाय दे।
अ।